खोनादों?
खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों खोनादों।
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय नोंथां।
अ फिन नोंनिसिमबो हामलायनाय जासिहरबाय दे।
नोंथाङा जुदि आंनो सम होनो हायोब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
अ हागोन दे हागोन।
आयदायानो जाहैबाय माइ आबाद
औ औ औ।
माइ आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बर'फोरनि गाहाय जाग्रा आदारा ओंखामानो नङा होनबा
नंगौ नंगौ।
बेनिखायनो माने माइयानो जोंनि गाहाय मोनसे ओ आबाद आरो जायनि सायाव सोनारनानै बर'फोरा थांनानै थायो गोदो गोदायबो आबाद मावबोदों आरो आथिखालावबो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो।
नोंगौ नोंगौ।
औ बे माइ आबादखौ मावनो थाखाय जोङो गिबियावनो माइज्लि होननानै जायखौ जों बुङो। बे माइस्लिखौहाय फो-फोनो थाखाय जोङो सोमनानै दोननाय जायो।
औ।
ओमफ्रायो बेखौहाय सोमना सानथाब सानब्रै बिदि सोमनानै दोननायनि उनावहाय बोखारनानै बोखांनानैहाय माने हायावहाय बे माइखौ ओ फेनलानानै दोनो आरो, आरो बिनि सायावहाय थास' बिलाइ फोरखौ खोबनानै दोनो जाहाथे बियो गाजा बेरो।
अ अ
आरो जेब्ला गाजा बेरो अब्ला जों बेखौ हालेवनानै दोननाय गुरै हायावहाय जायखौ जों खोथिया थिलि होननानै बुङोना बेवहाय जायो आरो नोंथां
अ आतसा आसा
औ बेबायदिनो जोङो जेब्ला बे खोथियाखौ फोखांनायनि उनाव जिबा बा नैजि दिनसोनि उनाव खोथिया जेब्ला जौनो हमो अब्ला बेवहाय जोङो गोदो गोदाय हासार हासार महरै जों गोबोरखि हासारफोरखौ होनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बिदिनो गोबां गुबुन गुबुन हासारखौ होनायखौ जों नुनो मोनो रासायनारि हासारफोरखौ
औ नंगौ नंगौ
औ बेबायदिनो जेब्ला जों खोथियाया रायो अब्ला जों बेखौ फुना फुनानैहाय फुनाय जायो आरो फुनानै जोङो जेब्लाबा हाया जोंना गोमोन जायो गिबियावनो जोङो हाखौ एवगारग्रोनानै जायखौ जों खारायनाय होननानै बुङो नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ
औ खारायनानै लाग्रोसिगोन खारायनानै लानायनि उनाव बर' होनाय होननानै बुङोना जायखौ जोङो माने खारायनानै लाखांनायनि उनाव बे हाखौहाय बे हानि हाग्रा आरिफोरा थैनो थाखाय हाग्रा एम्फौ एनला फोरखौ थैनो थाखाय बेखौ जोङो बर' होनानै दोनो अब्ला माने मोजांसिन जायो होननानै बुङो आरो जेब्ला बैफोर हायाव थानाय मा होनो बिदिनो माखासे ला लाइफांफोर थायो नङा होमबा हायावहाय बेफोर खौ माने थै होयो आरो मोजाङैहाय बेनि उनावहाय जोङो आरोबाव फिन एवगारफिननानैहाय हाखौ गोमोन खालामनानै माइखौ गायनाय जायो। आरो बे माइ गायजेननायखौ जोङो आग लाजेननाय होननानै बुङो नङा होमबा
औ औ औ
औ बे आग लाजेननायावहाय जोङो ओ जेब्ला जोङो गिबि माइ गायजेनगोन अब्ला जोङो आग लाजेनो आग लानायाव जोङो बिदिनो दुखाथि आरो दै सान्थि आरो बेनि अनगायैबो जोङो खायफा मा थास' थुलुंसि आरो गुबुन गुबुन फोरफोरखौ गायनानैहाय जोङो खुलुमनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो बेबायदिनो गायखांनानै
हेलौ
औ खोनादों ना नोंथाङा औ औ बेबायदिनो गायनाय जायो आरो ओमफ्रायो जोङो गोदो गोदाय मोसौजों हालएवनानै गायोमोन आरो आथिखालाव जोङो मोसौनि जायगायावहाय मोसौजों हालौनायखौ ग गोबां खम नुनो मोननाय जायो। जायो आरो आथिखालाव जोङो गोदान मुगानि गोनोखोजों दिहुनजानाय ट्रेक्टर हेन्दड ट्रेक्टर बेफोरजों हालेवनानै गायनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां
नंगौ नंगौ
औ आरो आथिखालाव बेफोर ट्रेक्टर ओ हेन्द ट्रेक्टर बेफोरजों हालएवनायनि हालएवलनानै गायनायनि हालएवनानै गायनायाव जोंहा माने ओ माइफोरखौ मोजाङै जाया होननानै जो जोङो मिथिनो मोनो मानो होनना बुंङोबा जोंहा बेयावहाय माने हाखु दाखु हालएवनानै सिंनि मोजां हाया सायाव फैयालासिनो माने मिक्स जानो मोनैनि थाखाय आरो हाफोरा हाफोरखौ मोजाङै माने गोबाव सम जेरै जोङो हाग्राफोरखौ फोथैनो थाखाय दोननाय जायो हाखु दाखु गायनायनि थाखाय जोङो माइखौ जोङो जाबायदि मोननांगौ फसलखौ मोना मोना आरो आरो बेबायदिनो ट्रेक्टरनिफ्राय जि जा खिनि थाव बायदिसिना गयो बेफोरनि थाखायबो जों माइखौ एसे खम जानायखौ नुनो मोनो आरो मोसौजों हालएवनायनिफ्रा हालएवनानै गायनायनिफ्राय
औ नंगौ नंगौ
औ दायो नोंथाङाबो माइ आबादखौ माबायदि गायो आरो माबायदि सोलायनाय फैखो मा मा माइ गायो नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना नोंसिनि जायगायाव मा मा माइ गायो?
हागोन दे एसे एनैखौ औ
थारैनो माइ आबाद होनोबा ओ बयनिफ्रायबो गाहाय आबादानो माइ नङा होमबा?
नोंगौ
जे गो गोदोनिफ्रायनो ओ जोंनि बर'फ्रा माइ आबाद खालामबोदों आरो माइयानो जोंनि ओ जिउनांबो जों न मानो होनबा बेखौनो जोङो आदार हो ओ आदार हिसाबै बाहायो माइखौनो औ थारैनो ओ गोदो सिगांथाराव ओ बांद्राय गायामोन बेनि गेजेर समावहाय ओ बर'फ्रा गोबां बिदिनो हाल मावबोदों ओ माइ गायबोदों बिदिनो बुरजा बुरजा ओरै बाजि बिगा ओ थामजि बिगा गाहाम माइ आबाद खालाम आरो माहाजोन माहाजोनफोरा बिदिनो द आबाद
नोंथांनि रायज्लायनायखौ आं मोजाङै खोनायाखै नोंथां
खोनादोंना नोंथां
औ औ दासो खोनादों
माने गोदोहाय बिदिनो ओ गामि ओनसोलाव माने माखासे दोहोनि दोहोनि मा माहाजोन माहाजोन थायोमोन ना औ ओ बैस सोरो दाहोना रुवाथि ग्रोम ग्रोम लानानै ओ बाजि बिगा ओ थामजि बिगा गाहाम माइ आबाद गायनानै माइ आबादखौ दिखांबोदों नङा होमबा खोनादोंना नोंथां औ औ
खोनादों खोनादों
थारैनो जोङो माइनि रोखोम आरो माइनि जाद होनोब्ला गोबां माइनि जोलै दङ ओ जोङो माइनि जोलैफोरखौ मुं होबोदों ओ
औ नंगौ
सिगां समावहाय ओ माइमा बिदिनो माइसालि बिदि गायोमोन आरो आसु माइबो दङमोन जेरै बांला इरि खासामुनि आरो बायदि बायदि मुंनि आसु माइफोरबो ओ जोंनि सुबुंफ्रा फोबोदोंमोन गायबोदोंमोन नङा होमबा
औ नंगौ नों
औ थारैनो ओ जों सिगाङाव आबै आबौमोननि जे आमोलाव जोङो माइ गायबोनाय माखासे मुंफोरखौनो ओ जोङो गोसोआव दङ जेरै जोङो खृष्ट ओ खृष्ट' ना मा होनो बे मोनसे आरो फारसेथिं जोङो जु धुल दिनो फुलफाख्रि ओ बिदिनो दुस्रि
औ
बेफोरबायदिखौ गायबोदों आरो जेरै दद खलं बायदि बायदि मुं होनानै गायबोदों आरो जेरै ओ माइब्रा जोसायाथ' जोंना दंखासै
औ नंगौ
बैफोरबाय दि गोबां रोखोमनि माइ दङ आरो आरो गोबां रोखोमनि ओ माइ नि जानाय थावनायफोरा आलादा आलादा जेरै जोसानि जोसा सानि थावनाया खोब मोदोमो आरो गोथाव आरो बेसे सेन बरहा आरो फारसेथिंयै माइब्रानि थावनायाबो खोब जुथि गोनां आरो बियो आथा दङ।
मोजां खोनायाखै नोंथां औ औ
औ
खोनाबाय ना?
औ एबार खोनाबाय
अ आरो जोंहा माइब्रा माइब्रा माइ दङ माइब्रा माइरंनि माइब्रा ओंखामनि थावनायाबो जुथि गोनां आरो बियो आथा दङ माइब्राया
आरो
औ आरो जोङो माइब्राखौ जोसा माइब्राखौ जोङो ओंखाम हिसाबैल'
औ
आरो बिदिनो बायदि बायदि जाग्रा आइथेम बै जोसा मायब्राफोरजों बानायो नङा होमबा बै इसोरनि माइआ आबादफोरा खोब मुंदांखा आरो मा होनो जोथे गोनां आरो आथिखाल समाव गोदान गोदान ओ जोलैनि माइ ओंखारबाय जेरै मा होनो रन्जित आरो मासुरि आरो बायदि बायदि ओरैनोथ' नं थांमोननिथिं आलादा आलादा रो खोम जोलैनि नाम थागोन।
औ
दायो गोदोहाय नांगोलफोरजोंनो नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदि नांगोलजोंनो जिग' जिग' एवनानै माइ आबादखौ खालामनाय जायोमोन आरो फारसे बिथिं ओ सिगाङावहाय जे हायाबो गोदानजों जाबजों हासारबरहा जायोमोन आरो माइआ ग्रोम ग्रोम जायोमोन बे बिघा फायावनो ओ जि जिबा मन गाहाम मोनोमोन खिन्थु आथिखाल आथ थिखाल मुगायाव बे गोदान मुगायाव जोङो ओ गोदान